लंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां दायो फ्रियैनो दंना
औ नोंथां फैयानो
आचसा अ अब्ला नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै सावरायसै
औ औ नोंथां
गोदोनि जुगाव जेनेबा गोदोनि मुगानिफ्राय जेनेबा दा दानि मुगायाव जेनेबा गोदोनि मुगानिफ्राय दा मुगा जेनेबा मुगायाव जेनेबा माबायदि सोलायबोखो गोदोनि समावथ' जेनेबा बारा जोङो माने गोदोनिफ्राय दा जुगाव जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय बेफोर मारै मारै सोलायबोखो बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायनानै होदो
औ ओरैनोथ' गोदो जों मबाइल बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायामोन सिगां समाव जों बिदिनो गोजान गोजान मानसिफोरजों खबर लानो थाखायबाबो जों लाइजामनि जोहै बि हैनाय जायोमोन आरो लाइजाम दैथायहरनाय जायोमोन ओरै जों इन्टारनेट बायदिसिना बेफोर जिनिसफोर गैयामोन गोदो
औ
आरो गारि मथर होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनावथ' जेबो बिदिनो गारि मथरफोरखौनो नुखायामोन आरोना सोरबा गोजान गोजान जायगायाव थाङोबाबो बिसोरो हान्थिनो थाखायबाबो थाबायनानैसो थांनो गोनां जायोमोन गोजान गोजान जायगासिमबावो आरो गोदोनि जुगाव बिदिनो हाग्रा हाग्रा बिदि जायगाफोरजोंसो थाबायनानै थांनाय जायोमोन आरोना
औ
आरो दानि जुगाव नाय बुंनो थाङोब्ला दानि जुगखौ बुंनो थाङोब्लाथ' बिदिनो दानि जुगाव गारि मथर फैबाय मबाइल इन्टारनेट गासिबो फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
आरो गोदोनि दिनाव बिदिनो फरायसाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला फरायसाफोरनि थाखाय मोजां रोखोमनि लिरनो थाखाय खलम बा लेखा बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायामोन आरोना गोदोनि दिनाव बिदिनो हाफोरावसो लिरनानै फोरोंनायखौ जों नुबोनो मोन्दों
न'
दानि जुगावथ' मोजां मोजां खलम फावथेन बिदिनो बिजाब खौ जों नुनो मोननाय जाबाय
औ
आरो दानि जुगाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
गारि मथरफोरखौ बुंनानै थाङोब्ला जों दानि जुगाव गोबां नुनो मोनबाया बे गारि बथ'नि थाखायनो आबहावाफोराबो बांसिन गुबुंले जानायनि सानसेआव दंसै
औ
गोजान गोजान थांनो थाखाय जों गारि मथरजों थांनाय जायो दानि जुगाव
औ
आरो गोजानथार थांबावबा जों ट्रेनफोरजों थांनाय जायो आरो एर'प्लेनजों जों थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नोंथाङा जेनेबा बिदिनो जेनेबा सिगां समथ' मबाइल गैयामोन जेनेबा नोंथां बिदियाव जेनेबा गोदोनि समाव जेनेबा मबाइल गैयैयाव माबायदिमोन जेनेबा ओमफ्राय दा माबायदि जाबोखो जेनेबा मोजां जाबोखो ना गाज्रि जोदों जेनेबा मब मबाइला बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायलाय
ओरैनोथ' गोदो मबाइल गैयै समाव बिदिनो खबर लालायनो मानो गोजान गो गोजान जायगायावबाबो जों लाइजाम दैथहरनायखौसो जों नुनो मोनोमोन आरोना
औ
आरो दानि जुगावथ' नै गोजान गोजानाव थायोब्लाबोथ' मबाइलजोंनो जों खोनादों हाजोबो नुजोबो रायजलायबनो खबर लानो हाजोबो आरो
उम
ओरैनोथ' मबाइला मोजां ना गाज्रि होननानै बुंनो थाङ थाङोब्ला बाहायनायनि सायावसो जाहैबाय
औ
दानि जुगाव गोबां लाइमोनफोरानो बिदिनो मबाइलफोरखौ बाहायदों बाहायनाया मोजां थाखाय जाय मोजांनि थाखाय बाहायदों बिसोर मोजां जादों आरो नाथाय माखासे सुबुंफोरा बिदिनो मबाइलखौ मोजांनि थाखाय बाहायनो रोङाखै
औ
बिसोरो जानला मोनला खामानिफ्राव बाहायनाय जायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ
गुबनि थाखाय जों मबाइलखौ गाज्रि बुंनो हायो बाहायग्राफोरनि सायाव नोंथाङा माबा सोंबावनो गोसोबाव नामा?
ओ नोंथाङा जेनेबा जानाय लोंनायनि बेलायावबो जेनेबा सिगां माबायदिमोन ओमफ्राय दा मााबायदि जेनेबा जानाय लोंनायाथ' सिगां समाव जेनेबा बि गुद मेथाइ बेफोरबायदिखौथ' नुनो मोनामोन ना बेफोरखौ जेनेबा मोजां जादों ना गाज्रिसिन जादों बिदि जानाय लोंनाय गोदान गोदान दिहुननाया
ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला मोजां मोजांबो दङ गाज्रिफोरबो दङ आर ना
औ
सिगां समावथ' जों बिदिनो गथ'फोरखौ लोमजानाय साजानाय बिदि खौ बारा नुनो मोनामोन बिदि जानाय लोंनायनि सायाव
औ
आरो गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो गोबाव गोबाव जोरोमोन आरोना।
उम
नाथाय दानि सुबुंफ्राथ' बारा गोबाव जोरला खालि बेफोर जादों बे जानाय लोंनायनि थाखायनो आरो। बे बांसिन मैगं थाइगंफोराव मुलि बायदिसिना मेडिसिन होनानै फोथांनाय जायो आरोना मैगंफोरखौ
औ
दा बेफोरनि थाखायनो दानि सुबुंफोरा बारा गोबाव जोरनाय
औ औ औ अब्ला आंबो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आं मा मा मिथियो जेनेबा मिथिनायखिनिफोरखौ बिदिनो गोदोनिफ्राय दानि मुगायाव मानि खायफा खायफायाव मोजां खायफायाव गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों खायफायाव मोजां होननानै बुङोबा बिदिनो जेनेबा गाननाय जोमनायनि बेलायाव जेनेबा सिगांथ' गाननाय जोमनायाव जोङो ओ गाननाय जोमनायखौ जोबोद खम नुनो मोनोमोन जोंथ' सिगां गोदो गोदो आबौ आबैमोननिफ्राय खोनानाय बायदियावथ' जोङो सिगां गोदोनि समाव मानसिफोरा मानिे बिदिनो जिब जुनारनि बिगुर दंफां बिगुर माबा बि बिगुरफोर गाननानैसो थायोमोन बिलाइ बायदिसिनाफोरखौसो गाननानै थायोमोन जों बेफोरखौ खोनानो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जेबो सिन्थायानो लानांला माने जेखौ नांगौ बेखौ जेनेबा गोजांनाय समाव जोङो गुदुं गुदुं सुइटार जि बायदिसिना जों गाननायखौ नुनो मोनो जायनि जाउनाव जोंनि ओ जोङो गुसुनिफ्राय बारगनो हायो ओमफ्राय बि जायनि जाहोनाव जोङो जेनेबा जों बांद्राय गुसुबा जों सुबुङा थैनानै थांनो गोनां जायो। बांद्राय गुसु माने सुबुंफोरा सहायनो हाया आरो बांद्राय गरमखौबो जों सुबुंफोरा सहायनो हाया जेरै गरम गरम बोथोर होननानै बुंङोब्ला जोङो गरम बोथोराव जेनेबा जोङो जोबोद सिगां समावथ फांखा होननाय गैयामोन फांखा एसि एसि बेफोर गैयामोन नाथाय आथिखालाव फांखा इसि गोनांनि ओ थानायनि जाउनाव जोङो न'आवनो आराम जिरायनानै फांखा जानानै थानो हायो नाथाय सिगां समाव बिदि एसि फांखा गैयिनि जाउनाव माने जों बिफां साया अबेबा माबा गुसु जायगा बेफोराव थानो गोनां जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो फांखा एसिफोराव थानानै आराम बार जानो हायो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनाय राहा जेनेबा सिगां समावथ थांलाय फैलाय खालामनाय गाहायाव ओ गोदोनि सुबुंफ्रा माने मोसौ गारिजोंसो ओ थांलाय फैलाय खालामोमोन आरोखिना नोंथां नाथाय ओमफ्राय बिदिनो आथिखालाव जोङो बेनि सोलायै गारि मथरखौ नुनो मोनबाय जोङो माने गोदो समाव माने थांलाय फैलाय ओ जा खालामोमोन बेयाव माने नोबोद जोबोद गोबाव टाइमनि गोनांथि जायोमोन आरोखिना जेरै ए हमनानै लादो जेनेबा एसे जेनेबा एसे गोजान जायगायाव थांनांगौबा जेनेबा थामजि मिनिट लायो मोसौ सौ गारिजों जेनेबा बिसोर गरायगारि बेफोरजोंसो जेनेबा गोदो गोदायथ दावबायोमोन नालाय बिदि हानथियोमोन ओमफ्राय नाथाय बे जा थामजि मिनिट जेनेबा लानाय टाइम बेफोराव नाथाय गारि मथरजों आथिखालाव बिदिनो फाइभ मिनिटफोरजोंनो सौहैनाय बेफोरबायदि जाबाय आरोखि ना माने साबसिनफ्राय हामसिन बिदिनो ओमफ्राय आरो बिनि बेजों लोगोसे जेनेबा आरो सोरबा टाइमनि जोबोद गोनांथि जादोंबा जेनेबा अबेबा गावनि टाइम सहैनांगौआव जेनेबा सहैयाखैबा आथिखालाव ओ एरप्लेन ट्रेन बेफोरजों माने जोबोद गोख्रै स्पिडजों माने सौहैसिनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरोखिना आथिखालाव बिदिनो आङो गोदोनिफ्राय बेफोरबायदिखौ साबसिन जाबोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बांद्राय बाहायगारोबा बांद्राय जाब्रेयोबा मानि नांगौनि बारा जायोबा जेनेबा नांगौनि बाराबा दिहुनोब्ला बे गाव गावनो खहा जागोन मानो होनोब्ला जों नांगौनि बाराथ जों रावबो लाया नालाय बिनि थाखायनो जोङो बांद्राय बाहायब्रेनाय बांद्राय जाब्रेनाय बेफोरनि जाउनावनो माने बेफोर गाज्रि आरोखिना ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे मबाइल मबाइलखौबो नोंथाङा दहाय बुंनानै थांखाबाय बावैसो अब्लाबो आङो फंनैसो बुंफिनबाय आरो खि ना ओमफ्राय बिदिनो मबाइल होननानै बुङोब्ला मबाइला माने सिगां समावथ मबाइल गैयामोन बे समाव लाइजाम बेफोरनि गेजेरजोंसो माने जोङो खौरां दैथायलायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मबाइल दिहुननाय लोगो लोगोनो बिदिनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङालासिनो माने फननि गेजेरजोंनो खबर लालायनो हाबाय गावजों गाव जेनेबा मा खालामदों मादों आरो सोरबा खाथिफ्राव जेनेबा फन रायलायनो माबाफोर उसुबिदा जादोंबा माने बिनि बिनि थाखायबो मानि मेसेज गेलेनाय मेसेजजोंबो फोरमायलायनो हानाय मानिे बेफोरबो ओंखारबाय आरोखिना मानि साबसिनफ्राय साबसिन हामसिनब हामसिन बिदि जानायखौ जों नुबोनो मोन्दों नाथाय आथिखालाव मबाइल गोबां मबाइल बाहायनायनि जाउनावबो जोङो खहाखौबो नुनो मोनदों बिदिनो सोरबा गाज्रि गाज्रि बिदिनो बायदिसिना बानायनाय बायदिसिना खालामनाय जेनेबा भाइरेल खालामनाय माने बेफोरबायदिनि दारैबो माने मबाइला गाज्रि आरोखि नो ओमफ्राय बिदिनो बांद्राय बाहायनाय जेनेबा गाज्रिफ्राव बाहायनाय बेफोरबायदि जेनेबा मोजाङाव बाहायनो रोङै नांगौ बाहायालासिनो गुबुननाव बाहायनाय बिदिनो मबाइलजों ओरैनो बेखार थाहाबनाय बिदिनो गेम गेलेसोमनाय बिदिनो गाननाय जोमनाय बेफोर बेफोरबायदि खा खालामबाय थायोब्ला माने जोंनिनो समा लस जागोन आरोखिना ओमफ्राय बिदिनो जों जेब्ला इ जेनेबा बैसो जागोन देरगोन अब्ला जों गावनो गाव बुजि बुजिनो रोंब्ला जेनेबा जों गावनो गाव खस्थ'नि गेजेरजों जों मानि बिदिनो सहाय नांगोन आरोखि ना बेनिखायनो जोङो मबाइलखौ बांद्राय जेनेबा नांगौआवल' बाहायनानै गाज्रियाव ओरैनो बेखारफ्राव बाहायालासिनो माने मोजाङाव बाहायनांगौ आरोखि ना
औ औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां
औ दोनथ' जाासिगोन दे नोंथां औ औ दे नोंथां